औ नोंथां अ ओ दा आङो नोंथांजोंहाय माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओ दा आङो समाजारि बिजोंनि सोमोन्दैखाय सावरायनो सानदों आरो आरो नोंथांनि सिगाङावहाय समाजारि बिजोङाथ' जोंहा आथिखालाव गोबां गोसारनानै दं नङा होमबा समाजारि समाजारि बिजोङाहाय जोंनि समाजावहाय माखासे जोबोद गाज्रि थासारिबो सोमजिहोदों आरो माख खासे मुलाम्फाबो लाबोदों आरो जोंनि गेजेरावहाय।
अ
ओ जोङो गाज्रि थासारि होननानै बुङोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै गथ' फोराहाय जों बे समाजारि बिजोङावहाय गोदोहाबनानै थानायनि थाखाय जों जोंहा ओ गावसोरनि फरायनांगौ सम गियान लानांगौ समखौहाय जोङो बेफोरावहाय सम खाथायनानै जोंहा सम बारहोहरनानै फरायनांगौ। गियान लानांगौ समखौहाय जोङो खहा खालामनानै लागासिनो आरो बेनि थाखायनो जोंहा बर' समाजावबो माखासे ओ गथ'फोरा बेबायदिनो गाज्रि जाबोनो हमगासिनो बेफोरखौहाय बिमा बिफायाबो जोंहा आथिखालावहाय बेबायदि सोरनिबा बिमा बिफाया जुदि खामानि मावनो ओ खामानि मावनो थाङो सोरनिबाया साफ ख्रि मावो बेबायदिनि थाखाय जोङो गथ'फोरखौ थाललास्लाबजोबनो हायाना। बेनिखायनो ओ मबाइलफोरखौ होनानै गालाङो गथ'फ्रा नाथाय मबाइलजोंहाय समाजारि बिजोंहाय ओ गोदोहाबनानै थानानै माखासे गाज्रि हुदाफोर सोलोंबाय थायो बेबायदिनि थाखाय जोंहा समाजा मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिगासिनो आरो दा बे समाजारि बिजोङावहाय जोंहा माखासे गाज्रि गाज्रि सावगारिफोर गोसारलानाय मानाय बेफोरसो जोंहा बांसिन गोसारसिनो आरो जोङो मोजांफोरखौथ' जोङो बांसिन गोसारनायखौ नुनो मोना जुदि सोरबा मानसिया मोजां माबाफोर ओ मोजां कन्टेन्टफोर लानानै फैयोब्लाबो बेफोरो जोंहा समाज बिजों समाजारि बिजोङावहाय बांद्राय गोसारनायखौ जोङो नुनो मोना, जे बुस्थुआहाय गाज्रि जोंना
बेफोर बुस्थुफोरखौसो जोङो बांसिनै गोसार लानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरखौनो नायनानै जों जों उन्दै उन्दै गथ' जोंनि फंबाय बिनानावमोन बिसोर ओ दाथ' हाबा जानाय माखासे आइजोफोराबो जोंना समाजारि बिजोङावहाय ओ गोदो हाबनानै थानानै सोरबा सोरबा गावबा गाव न'खरनि खामानिखौ मोजाङै मावनो रोंला। ओ गावनि फिसाफोरखौनो थाल लानो रोंला मोजाङै। बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जोंहा ओ जोंनि समाजावहाय गोबां गाज्रि थासारिया सो सोमजिबोगो-सोमजिबोगासिनो आरो। बेफोरबायदि समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो ओ सोरबा सोरबा सोरजोंबा रायलायखो खोमानाय, सोरजोंबा मोजां मोनलाय खुमानाय आरो सोरबा संसार गावबा गाव संसार जाखानाय मोजां सनानि संसारफोरखौनो सोरबा सोरबा गारनानै सोरजोंबा खारफालाङो। सोरबा सोरजोंबा बहाबा थाहैफायो बेबायदि जोंहा थासारियाहाय सोमजिगासिनो आरो। बेबायदिनो गेजेरजों जोंहा माखासे बेबायदि समाजारि बिजोङाव नुनायजों सोरबा सोर बहाबा खारखोमालांबाय बेफोरबायदिखौ नुनानैनो जोंहा गुबुनफोराबो जोंहा बेबायदिनो है उमुगाबो खारफालांबायनो आंहाबो जेबो जानाय नङादां आंबो थांनोसै, बेबायदि होननानै जोंहा गोबां बेबायदिनो सोलोंबाय थानायखौ नुयो नुनो मोनदों आरो आथिखालावहाय जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो। ओं जोंहा समाजारि बिजोंखौ जोङो मोजांनि थाखायसो बाहायनो थाखाय जोंनो दिहुननानै होदोंमोन। जोंहा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोङो गोजान जायगायाव थांनो हायैखौहाय गोजान जायगायाव माखासे ओ गोनांथार माखासे प्रग्रामफोर जानायखौहाय जोङो ओ नायनो थाखाय ओ गोजाननि जायगाखौ जोङो सोलोंनो गोनांफोरखौ जोङो सोलोंनो थाख थाखायसो बे समाजारि बिजोंखौ बाहायनांगौमोन जोङो बेनि थाखायसो दिहुननानै होदोंमोन आरो। नाथाय बिनि अनगायै जोंहा बेफोरबायदि बाहायनायनि अनगायै दा जोङो बिनि उल्थायैसो गाज्रिखौसो बांसिनै जोंहा सोलोंनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो। मासाय बिजोंनि गेजेरजों जोंङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मा-माखासे ओ बिजाबफोरखौ जोंङो ओ बेसेन गोसा बिजाबफोरखौ जोंङो बायनानै फरायनो हायाबा जोंङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो मा खासे बिजाबफोरखौ जोंङो माखासे लिरनानै होनायफोर जोंङो नागेरनानै बिहरनानै जोंङो फरायनो हायोमोन बेफोरबायदि फरायनो हानायनि थाखाय जोंहा समाजारि बिजोंङा जोंनि जिउआवहाय जोंङो मुलाम्फाबो लाबोयो आरो बिनि थाखाय जोंङो समाजारि बिजोंखौ नांगौ। दाद बेनि सोलायै जोङो समाजारि बिजोंखौ गाज्रियावसो बाहायबाय थायो बेनिखायनो जोंनि समाजाव जोब बोद गाज्रि ओ माखासे माबाफोराहाय सोलिगासिनो आरो, आरो जोंनि माखासे बे हारिमुफोर जोंनि हारिमुफोरा गुबुन हारिफोरजोंहाय जोंहा सो सोलाय सोल' जाबोनाय बेफोरबायदि सोरबा जोंनि हारिनि बबेबा गाननाय जोमनाय बबेबा संनाय खावनाय बबेबा दोरोङारि ओ ओंख्रिफोरखौहाय जोंना गुबुन हारिफोरासो सुख'नानै लानो नागिरनाय गावसिनि होननानै लानो नागिरनाय बेखौबो जोंहा माखासे जेंना सोमजिहोगासिनो आरो बेफोरनि ओ बेफोरनि थाखायनो जोंहा समाजारि बिजोंङा बोरैबा नायोब्ला जोंहा गाज्रि होननानैबो जों साननो हायो बोरैबा नायोब्ला जोंहा मोजां होननानैबो जों साननो हायो गथ' उन्दै-उन्दैफोरखौ जोंङो ओ उन्दैनिफ्रायनो जोंङो नायहोबाय थानानै जोंङो मबाइलफोर नायहोनानै जोंङो उन्दैनिफ्रायनो जोंङो खामानि मावनाय खामानियाव गोदोहाबनानै थानोसै बिमाफोराबो मोजांङै नायनो रोंला बेफोरनि थाखाय गथ'फोरा मबाइलफोरजोंहाय हुदा जालांनानैहाय जोंङो मबाइल नायाबानो सोरबा ओंखाम जाला बेबायदि जानानै सोरनिबा सोरनिबा मेगनफ्राबो गाज्रि जालायलांसै बेबायदि गाज्रि हुदाफोरा जोंहा जागासिनो आरो। ओ दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा ओ समाजारि बिजोंखौ मोजांङै माबायदि बाहायनांगौ बेफोरखौ जोंनि बिमा-बिफाफ्रा गथ'सा फोरनि बिमा-बिफाफोरा मोजांङै खिन्थानानै होनाया जोबोद गोनांथार आरो। मोजां लामाजों बाहायनांगौ गाज्रि लामाजों बाहायनांगौ बेफोरबायदिखौ जोंङो दिथा होनानै मोजांङै बुजायनानै होनाया जोबोद गोनां आरो दा आंङो नोंथांनि सिगांङावहाय समाजारि बिजोंनि सोमोन्दै सावरायनाया एसेनोसैमोन नोंथांङाबो माबाफोर सावरायनो गोसोमोन नामा?
औ आंङो दा नोंथांङानो बुंनाय बायदि जेरै समाजारि बिजों जेरै मबाइल फन बेखौहाय आंङो फंनैसो बुंनो सानदों आरो दा जोंङो समाजारि बिजोंबो मबाइल सोमोन्दै बुंनो थांङोब्ला जोंङो मा खालामनांगोन गोदोनि समखौ जोंङो ओ सानहरनो हायो आरो गोदोनि सुबुंफोरा माबोरैहाय जेरै मबाइल फन गैयियावहाय सो ओ थांनानै थायोमोन। गोबां खस्थ' जायोमोन माने गोदोनि सुबुंफोरा थांनानै थानांग जोंङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जगाजग लानायाव गोबांहाय बेबायदिनो जेंना मोनोमोन आरो। मानो होनोब्ला जोंहा गोदोहाय बेबायदि गैयामोन आरो खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि मानसि-दुमसि सोरबा लोमजायो साजायो थैनानै थांङो जोंहा मा खालामोमोन खोन्थाहरनो हानाय जोंहा राहा गैयामोन जोंङो मा खालामनो हायोमोन मोनसे लाइजाम लिरनानै बे लाइजामखौ जोंहा मोज जेरैहाय लाइजाम खनि गेजेरजों जोंङो दैथाय हरनो हायोमोन आरो। नाथाय बे लाइजामख'आ माब्ला सहैगोन बिनि जेबो जोंहा गुमुर एबा थं गैया आरोना। जोंङो बेखौहाय मा से सप्ताबो लानो हागौ नै सप्ताबो लानो हागौ एबा से दानबो लानो हागौ आरो बे लाइजामा सहैनो थाखाय। अब्ला जोंहा न'खराव सासे मोनसे न'खराव मानसिया थैनानै थाङोब्ला अब्ला जोङो बे लाइजामखौ बै सासे न'नि ओ मा आंगोआ से दाननि उनावसो मोनोब्ला अब्ला जोङो बै थैनानै थांनाय मा सुबुंखौबो जोङो मा ला जोब था बिदायबो जोङो होनो मोना बेबायदि जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोंहा मा जागोन लासै लासै दावगाबोनानै दा बेबायदि मबाइल फन ओंखारनायनि गेजेरजों जोंहा मा जाखो जोंङो मोन दसे समनि गेजेरावनो जोंङो मा दाबसेनिफ्रायथ' गुबुन दाबसे जायगासिम जोंङो जगाजग लानो हायो आरो। आरो गावनि न'खरनि आंगोनोबो जोंङोबा मोनसे माखासे खोथा गोनांथार खोथा बाथ्राखौबो जोंङो दसे समनि गेजेरावनो रायलायनानै जोंङो ओ बेखौ फोजोबनो हायो नंङा होमबा? दा बेबायदिनो आरो दा जोंङो बे ओ मबाइल फन ओंखारनायनि गेजेरजोंसो मा खालामनो हादों मासे गोबां ओ जोंङो बेबायदि गियान खौबो आरजिनानै लानो हादों नङा होमबा जेरैहाय जोङो माखासे जोङोथ' मिथिया गुबुन हादराव मा जादों मा जायाखै नाथाय दा जोङो मबेइल फननि गेजेरजों जोङो माखौ मोननो मोनथिनो हाखो? गुबुन हादराव मा जादों बिसोरो दा माबायदि थासारियाव दङ बेखौ जोङो मोनथिनो हादों गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय राव हारिमुवा माबायदि जोङो बेखौबो नायनो हादों। आरो जोंहा मा खालामनो हायो जोङो बे गुबुन हारिनि माखासे जोंहा बिसोरनि थानाय जानाय बेबायदि माखासे ओ थासारिखौ नायनानै जोङो जोंनि थासारिखौबो जोङो सोलायहोनो हायो। जोंनि हारिया बेसेबां दावगादों जों बेखौ गाव ओ गुबुन हारिजों जोङो मा खालामनानै रुजुनानै नायनो हायो। जोंनि हारिया दा बिसिबांआव आवगायनानै दं आरो गुबुन हारिया दा बिसिबां थाखोसिम दावगानानै दं अब्ला जोङो जोंनि हारिखौबो ओ जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि राव हारिमुफोरखौबो जोङो मा ओ दावगाहोनो थाखाय जोङो मा माखासे जोंनि आखल आखुखौबो फोसाबनानै लानो हायो गुबुननि ओ माखासे मोजां आखुफोरखौ हाबाफोरखौ नुनानै नङा होमबा?
औ
आरोबाव जोंहा मा जायो? मबेइलनि गेजेरजों जोंहा मा माखासे गोबां ओ सोलोंथाइ बाहेरा गियान एबा ओ थाखोनि गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो। दानि मुगायावथ' गोबां गोरों गोरों सुबुंफोर ओंखारबाय। जायफोरा माखासे इउटुब एप्सफोरावहाय बा गुगोलफोरावहाय बेबायदियावहाय ओ भिडिअ' खालामनानै हगारनानै ओ गोबां गियानफोरखौ होगासिनो दङ जेरावहाय जोङो बेखौहाय गोरलैयैनो सोलोंनानै लानो हायो नाथाय जोङो मा खालामो बेबायदि मोजां मोजां माखासे गियाननि बाथ्राफोरखौहाय जोङो नागिरनानै जोङो बेखौहाय सोलोंनो इस्सा जाया। जोंनाव माया फैयो होनबा जोङो जे माखासे ओ नंबां जाबां भिडिअ'फोर नायनानै जोङो जोंनि समखौहाय ओ बेखाराव जोङो बाहायगासिनो दङ नङा होमबा दा जोङो बेफोर सम फोरखौ जोङो बै मोजां मोजां माखासे गोरों सुबुंफोरनि ओ बोसोनफोरखौ जोङो नायोब्ला जोङो जोंनि जिउ दानायाव जोंनि थांखिसिम सहैनायाव जानो हागौ जोंहा एसेब्लाबो माखासे थुलुंगाखांनायखौ मोननानै जोङो दावगानो हायो। बेनिखायनो जोङो मा बै माखासे मोजां मोजां भिडिअफोरखौ जोङो नायनो नांगौ आरो। आरो दा जोङो बेबायदि मबाइल बांद्राय नायनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि न'खरनिफ्रायनो फैयो। जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माखासे अख्राफोरखौ जोङो खारहोनो थाखाय जोङो माखासे बे गथ'फोरजों गेलेनो सम होनो हायिनि थाखाय जों मा खालामो मबाइलजों जों बुरखायनानै दोनो गथ'आ गाबब्ला गाबोब्ला जोङो बे गथ'नो जोङो मा मबाइलखौ होनानै होयो मबाइलखौ नायहोयो अब्ला जोंनाव मा उन्दैनि फ्रायनो बे सर'आ फैफागासिनो दंखायो नङा होमबा दा जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि नायनो मोनो। बिमा बिफाया सानफ्रामबो दिनै एसे गाबोन एसे नायदावोहो नायदावोहो मा जालांगासिनो दं गथ'आ बे माखासे मबेइल नायनायनि हुदाया हाबनानै थाबाय आरो दा बे गथ'आ फरायनो लिरनो बेनावहाय जेबो गोसो जानाय नङा बे गथ'आ मा होनो फरायोब्लाबो बिमा बिफाया बुंगोन जे ओ लेखा फराय लेखा फरायाबा आङो मा मबाइल नायहोआ अब्ला बे गथ'नि खर' मेलेमाव मा हाबनानै दङ थ' आङो लेखाखौ फरायगोन सम मथे समा माब्ला जोबगोन बेसेखौल' बे फरायगोन खारन बिनि खर' मेलेमाव मा हाबनानै दङ' जे आङो बेखौ फरायखाङोब्लासो जोब्बासो आं मबाइल नुगोन दा बे मबाइलखौ नाय थाखायसो बे लेखाखौ फरायो। अब्ला बेबायदि फरायोब्ला बे गथ'नाव मा मा बुजिनाय हाबगोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो मा उन्दै गथ'फोरनो जोङो मबाइल होनायखौ जोङो बन्द' खालामथारनांगोन आरो जे दा उन्दै गथ'नो बेबायदि मेलेमनि माखासे देहायारि माखासे मेगननि नो हाथायनि गोहो गासिबो मा लासै लासै खहा खालामलांगासिनो दङ नङा होमबा बेनिखायनो जोङो बिमा बिफा जानानै जोङो सांग्रां जानांगोन गथ'फोरजोंनो जोङो सम मथे गेलेनो रोंनांगोन। सम मथे जोङो बे गथ'नो जानाय आदार होनो नांगोन फरायनो थाखाय जोङो टाइम बिसोरखौ फोरोंनो नांगोन। दा नोंथांजों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनदों नङा होमबा नोंथां? नोंथाङाबो बे समाजारि बिजोंनि सोमोन्दै गोबां बुंंबाय दा समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय